हेलौ,
औ नोंथां।
औ होन होन जान आं दायो बिदिब्ला आं मोनसे टपिक लनानैसो आं नोंथांजों सावरायनो सानो दायो टपिकाव हाबलै नामा नोंथां?
औ सावरायजागोनदों नोंंथां
औ
जोंहाथ' बुंनो थाङोब्ला माखासे जोंनि बर' सुबुं समाजाव सोलिनाय जेरै जिउ राहा
औ औ
आजावना लानाय माखासे जिउजो जिब-जुनार फिसिनाय जेरै दाउ अमा फिसिनाय
उम औ औ नोंथां औ औ औ सावराय जागोन नोंथां सावराय जागोन।
औ गिबियाव नोंथांखौनो बेनि बागै एसे फोरमायथिनानै हो फोरमायनाय जाबाय
दाउ अमा फिसिनाय फिसिनाय होननानै बुङोब्ला जोङो बेखौनो मख'ग्रो होनांगोन दि गोदो गोदायनि समनिफ्रायनो बा आजै आजौनि समनिफ्रायनो जोंनि बर' सजा आ जोंनि बर' समाजनि ओ सुबुंफोरा गुबैयै आइजोफोरा जिब-जुनारफोरखौ फिसिबोदों बेफोरबायदिनो फिसिबोनानै बेफोरजों ओ फाननानै बा बेफोरखौ ओ गुबुननो फाननानै जोङो रांखावरि आरजिनायजों लो माखासे न'खरनि माखासे आंखाल बा बेफोरबायदि गावनि गोनां जानाय मुवाफोर खौ‌बा जिरादफोरखौ आरजिनानै लानो हादों बा आरजिनानै लाबोदों होननानै बुंना गोन दा बेफोरबायदि फिसिनायनि गेजेरजों रांखावरि बिथिङावबो जौगानाय जायो आरो फारसेथिं सुबुङा गावनि इयुन इयुननि थाखाय बा खैफोदनि समनि थाखाय ओ रांखावरि बा बेफोरबायदिनो माखासे जुनारफोरखौ फिसिनानै ओ गोनां जानाय समाव फाननायनि ओ‌ बैफोर आंखालफोरखौ बा खैफोदफोरखौ होबथानो हायो होननानै ओ जोंनि बर' आइजोफोरा बा बर' सुबुंफोरा बेफोर ओ जिब जुनारफोरखौ फिसि बोदों आरो। जेरैहाय ओ बुंनो हा हायो जेरै अमा, दाउ, हांसो, बोरमा, मोसौ बेफोरखौ जोङो ओ फिसिबोनायखौ नु बेफोरखौ फिसिनानै ओ जोङो ओ गोनां जानाय समाव नङाबा खैफोद आफोद समाव बेफोरखौ फाननानै ओ रांखावरिफोर बुथुमनाय बा रांखावरि आरजिनानै बेफोरखौ ओ गावनि खैफोद बा गोनां जानाय मुवा बेसादखौ‌ बायनानै लानायफोरखौ नुनो मोनो। आथिखालाव बेफोरबायदि हालोद खौ जोङो ओनसोलाव नायानो हानांगोन बेफोरबायदिखौ नुनो मोनगोन आरो।
औ नोंथां औ नंगौ। गोदोनि मुगाजों आरो दानि मुगाजों रूजुयोब्ला औ नोंथां देलाय बुंलाय।
दानि मुगा बेनि सोमोन्दै नोंथाङा ओ बुंनो ओ नोंथांमोननि खैजा जिब जुनार फिसिनाया माबायदि बेनि सोमोन्दै एसे बुंग्रोनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ जागोन दे नोंथां औ। जोंनि बे एरियायाव हाय दाबो दङ आरो नोंथां दाबो माने दाउ फिसिनाय ओ बोरमा फाराम मोसौ फिसिनाय बेबायदि गोबां जिब जुनार फिसिनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
ए औ नोंथां मोसौ फिसिनाय आथिखालनि जुगाव माने एसे खम जानायखौ
औ औ नंगौ।
दानि जुगाव मेसिननि आरो ट्रेक्टरनि जुग जाहैबाय गोबां आबादारिफोरा माने गाव-गावनि मोसौफोरखौ फिसिनायखौ नागारनानै आथिखालाव माने ट्रेक्टरजों एवहोनानै गाव-गावनि आबाद
औ औ नंगौ।
बेजों लोगोसेनो औ नोंथां बेजों लोगोसेनो न'खरसे न'खरनैन' दाबो दङ। माने बिसोरो मोसौ गायखौ फिसियो मोसौ गाइ फिसिनानै जेथिया मोसौ फिसा गोरलै मोनो अब्ला बैनिफ्राय माने गाइखेरखौ मोननानै बिसोरो माने बे गाइखेरखौ गावसोर नांगौ खामानियाव बाहायनायखौ नुनो मोनो। बेजों लोगोसे ज' दाउ अमा बेफोरथ दंखायोनोसै। बे जोंनि मोनफ्रोमबो बर नखरफ्राव बेफोर बेजों लोगोसेनो माखासे फालांगियारि हिसाबैबो फिसिनायखौ नुनो मोनो आरोखि। जेरै अमाफाराम दाउ ब्रयलारनि फार्म, हांसो फार्म बेफोरबायदि खुलिनायखौ नुनो मोनो। जायनि गेजेरजों बिसोरो बिथांमोना जेथिया देरो दाउफोरा फाननानै गाव-गावनि नांगौ जानाय
औ नंगौ औ नंगौ नोंथ नोंथाङा थिग खौनो बुंदों जे गोदोयो जोंना आबादनि थाखाय गोनां जानायनि थाखाय। गोबां हाराव बा गोबां बिथिङाव गोबां बिबाङै मोसौफोरखौ फालि माबायोम ओ फिसियोमोन। फियोमोन दा बाथोन ओ मोसौल' नङा नोंथां मैसोफोरखौबो फालिनायखौ नुनो मोनोमोन। बाथोनखौ ननिफ्राय गोजानाव दोनोमोन। माखा खासे ओ हाग्रा बा बेफोरबादिनो फोथार, बेफोरबादिनो दैमानि ओ बाबा फोराव ओ मा होनगोन बेखौ दिपफोराव बाथोन गायसंनानै बा गायनानै बेयाव ओ बै मोसौ बा मैसोफोरखौ बेयाव दोननायखौ नुनो मोनोमोन। लोगोसे बेयावनो नेनो थाखाय माखासे ओ नेनो थाखाय सुबुंफोरफोर थाफानाय बेफोरबायदिनो लावखारफोरखो दोनोमोन। दा आथिखालाव लाव लावखारनिबो जोबोर ओ लावखारनिबो जोबोर आंखाल जाबोबाय ओ बुंनो थाङोब्ला ओ सुबुङा आथिखालाव लावखार थाला होननानै बुंजासै आरो बेजों लोगोसे लाव खारल' नङा आथिखालाव दाहोनाफोराबो जोबोर खम जाबोबाय मानोना दाहोना होननानै बुङोब्ला दिगालाव आजिखालियाव जोबोर खम। दाहोनाखौ नुनो मोनोब्ला नोंथाङा सोहो खम नुनो मोनगोन। बेनि अन गायैबो सोहोराव बेखौ दाहोना होननानै बुङा हाउस हेलपारसो होननानै बुंबावगोन। दा जेखियानो जाया मानोे बेफोरो जोंनि ओ सुबुंनि गेजे जेराव गोदोनिफ्रायनो थाबोबाय थानाय मोनसे ओ मा होनगोन बेखौ खान्थियानो होनना बुंनांगोन। दा बेजों लोगोसे ओ बेखौ जों बेयाव मख'नांगोन दि ओ मोसौ मैसो फिसिनानै जोङो ओ गोदो नांगौ समाव बा आबाद मावनाय स समाव गोनां जानाय बोथोरनि आबादखौ मावनो थाखाय ट्रेक्टरनि सोलाय बाहायोमोन। नाथाय आथिखालाव बेफोर टेक्टरफोरखौ येस। औ बेफोर ट्रेक्टरफोरखौ जोङो ओ माबा खालामोमोन।
टेक्टरफोरखौ जोङो ओ ओमा आथिखालाव मोसौनि सोलाय बेफोर टेक्टरफोरखौ जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनदों जायनि गेजेरजों ओ दुब्लि खौ हालेवनानै बा दुब्लिखौ फोमोननानै जोङो माइ गायनाय बेफोरबायदिनो खोथि ओ माइनि आबाद मावनायखौ नुनो मोनदों।
औ।
दा ओ सुबुंनि गोनांथिया मोसौ मोसौ एबा मैसोखौ खम जाबोनाय नै ओ टेक्टरनि फारसे सोनारनायखाय टेक्टर एबा मै ओ माबा मोसौ एबा मैसोनि ओ बाहायनाया जोबोर खम जाबोदों जेरैहाय ओ नोंथां दहय बुखालांबाय आङो। मोसौनि सोलाय ट्रेक्टरखौ बाहायदों दा ओ आथिखालावबो फिसियो मोसौ मैसो खौ नाथाय आथिखालाव एसेबां गोबां हाराव फिसिनायखौ नुनो मोना। ओ मोसौखो आथिखालाव सुबुंफोरा न'खर न'खर फिसियो, बांद्राय नङा माफा मानै माथामै। बेफोरबायदि फिसिनायखौ नुनो मोनो। ओ बिनि गुबै जाहोनानो जा बाय गाइखेरनि गोनांथि जायो सुबुंनो आथिखालावबो। दा गाइखेरखौ ओ गामि ओन सोलावथ' बायनानै बेफोरबायदि आमुल थाजा माबा माबि बायनानै जानाय जाया। ओ मोसौनिफ्रायनो मोननाय गाइखेरखौ न'आव बाहायनाय जायो। ओ फ्रेस गाइखेर होननानै बुंनांगोन जायखौ जोङो दा बेफोर गाइखेरखौ ओ बे बेफोरबायदिखो बाहायो जे बेनि थाखाय मोसौखौ नांगौ जायो आरो मैसोनिबो गाइखेर जों बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो थेवबाबो मैसो नि गाइखेरखो जोबोद खम बिबांनि बाहायनायखौ नुनो मोनो। दा ओ मोसौनि गाइखेरखौ ओ बाहायनायनि थाखाय बा मोसौनि गाइखेर गोनांथि इदि जानायनि थाखायनो मोसौखौ फिसिनाय जायो। फारसेथिं जों दाउ अमानि दाउ अमानि खौ नायनो थाङोब्ला जोङो दाउ अमायावाबो गोदोनि समाव जोबोरो गोबां बिबांनि फिसिनाय जाखा थायामोन दा आथिगा आथिखालावबो न'खर न'खर न'खर ओ माफा मानै बेफोरबायदिनो ओ माबाफोरखौ अमाफोरखौ लानाय जायो नाथाय दाउ दाउफोरा गोबां बिबाङाव थायोब्लाबो बेफोरखौ ओ बर' समाजाव बांद्राय लकेल दाउखौ लाखिनाय जाया दा। आथिखालावथ' बयलार दाउ फिसिनायखौ फार्मखौ नुनो मोनो नाथाय गोदो बयलार दाउनि फार्म बैफोर फिसिनायखौ नुनो मोनामोन। मानोना बयलार दाउआ बै समाव गैयानोमोन होननानै बुंजायो। ओ औ दा बेफोरखौ फाननानैबो जोङो रां आरजिनो हायो। ओ नोंथांनि बायदिब्ला बेफोरखौ फाननानै ओ सुबुङा माहाजोन बा राङारि बिथिङाव ओ ओ इयुनाव जों जौगालांनो हागोन ना हाया बेनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ जागोन नोंथां ओ बुंनो थाङोब्ला माने नंगौ नोंथां। ओ दाउ अमा फिसिनाय बेफोरबायदि जि जोंनि दोरोङारि जि सोलिबोनाय आसार बियो थानांगौ। आं सान आं आंनि साननायाव माने सथ बेल'जों जोङो जोंनि आथिखालनि जि जौगानाय जुग बे जुगावहाय जोङो जों ओ माने माथ्र' बे दाउ अमा फि फिसिनाय लोगोसे बोरमासो फिसिनानैल' जोङो सोलिनो हागौखौ नुनो आरो बेजों लोगोसे जोङो माने बेलेग बेलेग जोङो इनकाम सर्स होननानै बेलेग बेलेग बिजों नागिरनानै सरजाबफानो लानांगौ जायो आरो। जेरै जोंना माबा मोनसे हमना लादों आबादखौनो जोङो जोंनि ओ बर'नि दोरोङारि हिसाबै जों ओ जिउ राहा लामा होननानै गनायना लायो। दाउ फिसिनाय अमा फिसिनायखौ लाफायोमोन। ओ बेखौ फाननानै जोङो जोंनि जिउआव खैफोदनि समाव जेब्ला जायो बे समाव दाउ अमाफोर दङब्ला बेखौ फाननानै एसेब्लाबो सहाय संहोगोन आरो औ। औ आं बेखौ बुंनो थाङा जे नोंथां माने ओ माथ्र बे दाउ अमा फिसिनानै जोङो माहाजोन जानो बे नङा आरो।
औ औ नंगौ नोंथां नोंथाङा थि बेखौनो बुंदों जे दाउ अमा फिसिनानैल' जों माहाजोन जानो हागोन बे नङा। बेजों लोगोसे माखासे फालांगियारि बिथिंफोरखौबो बा गुबुन उफेरा फालांगियारि बिथिंखौ सरजाबनानै लाफानांगौ जायो। मानोना मोनसेल' बिजनेसजों जोङो थांनानै थागोन बा मोनसेल' बिजनेसा जोंनियाव प्रफिट होगोन बेफोरबायदि बेबो दाउ अमा फिसिनाया बेल' नङा। ओ बेनि अनगायैबो गुबुन राहा लामाखौ लानाया साबसिन जायो बा मोजां जायो बेखौ नोंथाङा बुंदों। ओ दे नोंगौ बे खोथाया थारानो जोङो मानोना बे दाउ अमानि सायावल' जोङो ओ सोनारनानै बा आसा खालामनानै थानाया जोंनि थाखाय गोरोन थि जागोन ओ इयुनाव जुदि न'खरसे संसार दैदेनलांनांगौबा जों बेजों लोगोसे माखासे ओ बिजनेसफोर जेरैहाय बिथाङा ओ बुंनो हागोन जोङो आबादनि बिथिङावनो होन आबादनि बिथिङावनो होन बेफोरबायदि बारि बागान खालामनानै माइआ आथिखालावथ' माइ आबादखौबो डाइरेक्ट आह फाननो हायो। ना दा बेफोरखौ ओ जोङो ओ राहा लामा लानांगोन आरो अब्ला जोङो दाउ अमा फिसिनायनखौबो ओ फोथांनानै‌ लाखिनो हागोन नोंगौ गोबां हा फोराव मावब्लाथाय हागोन माखासे लोगोसे जोङो ओ एक्स पर्ट खालामनो हानांगोन इन्टारनेसनेल मार्केटाव होमब्लाथाय जोङो बुंनो हागोन दाउ अमा फिसिनानैबाबो जोङो ओ मोनसेल' बिजनेसनि गेजेरजों थांनानै थानो हागोन नाथाय जेब्ला जोंनियाव एक्सपर्ट खालामनो हानाय गोहोआ फैयाबा लिंक गैया जाहैयो बेफोरबायदिनो गोजौआव अब्लाथाय जोङो दाउ अमा फिसिनानैल' थांनानै हाया थाया होननानै बुंनो हानांगोन दाउ अमा फिसिनानैबो आथिखालाव गोबां गोबां सुबुंफोरा थांनानै थागासिनो दं बा गोबां रां आरजिगासिनो दं जेरैहाय ओ नोंथाङा नुगोन जेब्ला गुवाहाटीयाव फैगोन गुवाहाटीयाव थांगोन बेफोरबायदिनो गुबुन गेदेर गेदेर नोगोर नोगोरमाफोराव थांगोन अब्लाथाय बैफोरबायदि अ' दाउ अमा बेैफोरबायदियाव सोलिनाय दाउ अमाफोरा डाइरेक गुबुन गुबुन माबानिफ्राय जायगानिफ्राय एक्सपर्ट जायो।
औ।
बैफोरनि फा ओ बैफोरखौ फिसिग्रा बा बैफोरखौ ओ माबाग्रा मा होनो एयो ओ मावग्रा बा बि फोरबायदिनो फिसिग्रा सुबुंफोरा ओ बैफोरखौ फाननानैनो गोबां रां आरजिनायखौ नुनो मोनो आरो ना।
औ नंगौ नोंथां।
दा बेफोरबायदिनि गेजेरजों जोङो जुदि ओ एक्सपर्ट खालामनो हायोब्लाथाय जोंना गोबां प्रफिट जागोन दा बेफोरनि गेजेरजों जों ङो माहाजोनबा बेफोरबायदिनो रां आरजिनो हा गोन होननानै होननो हायो आरो ना।
औ नोंथां।
औ।
औ समा जाबायना औ। औ औ नोंथांजों सावरायना गोजोन मोनबाय।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो औ।